हेल' औ औ।
औ ओमबा नोंथां जोङो जोंनि बर'फोराथ' माने ओ मोनसे आयदानि सायाव सावरायो आरोना नोंथां
औ
ओ जोंनि बर'फोराथ' माने गोबां ओ समावनो जोङो औवाखौ बाहायबोयो ओ माने मोनफ्रोम खामानियावनो जों औवाखौ बाहायो होननानै बुंनांगोन आरो थिग बेबायदिनो जोङो माने औवानि बाहायनायनि सायाव एसे सावरायनि जोङो औवाखौ मा मा बायदि बाहायो बा मा मा खामानियाव हाबायाव जोङो बाहायो बेबायदिनो होमबा आङो। एसे फोरमायग्रोनोसै नोंथां जोङो जोंनि बर' न'खरफोराव जोङो औवाखौ मैखोमै जोङो बाहायनायखौ नुनो मोनो। थिग बेबायदिनो जोङो न'आव बाहायनो थाखाय बे जोंनि न'नि बारियावनो जोङो जायगा दाबसे खनायाव बा जोङो बांसिन सोनाब सोनाबथिंजाय न'निफ्राय सोनाबथिंजाय जोङो बे औवा बारिखौ जोङो बानायो एबा औवा सवाखौ जोङो गायनानै लायो। माने बेखौ गायना लानायनिबो जोंनियाव मोनसे ओंथि दङ जे जे माने बांसिन समाव बारहुंखाफोरा सोनाबनिफ्राय फैयो बिनिखायनो बै सोनाबथिं बारहुंखा फैयोब्ला जोङो बे बारहुंखाखौ हमथानो थाखाय जोंनि न'फोरा जाहाथे बुखारलांजाया बेनि थाखाय जों हमथानो थाखाय सोनाबथिंजायै जोङो बे औवा सुबाखौ बा औवा बारिखौ जोङो बानायनानै लायो। थिग बेबायदिनो औवाखौ जोङो बाहायनाय होनोब्ला जोङो जोनोम जानायनिफ्राय लानानै जोङो थैजासिम जिउआव जोङो औवाखौ बाहायो जोङो गिबियावनो जोनोम जानायाव औवाखौ जोङो गथ' गोरलैनि उथुमाय हानो थाखाय जोङो बाहायजेनो। बाहायो। द थिग बेबायदिनो जोङो थांनानै थानायाव माने जोंनो न' नांगौ जानायलाय बै न' न'आव जों न'आवबो जोङो न'खौ बाहायनोबो जोङो औवाखौ बाहायो जेरै जोङो बे न'नि खुन्था लोगोसे खेराय इन्जुर बेफोर गासै बेखौबो लोगोसे आरो बेयाव बेरा एन्जुरफोरखौ खानो थाखाय टेवल बेफोर गासैखौबो जोङो औवानिफ्रायनो बानायो आरो बे न' बानायनायाव जोङो औवाखौ बाहायो। बेनि अनगायैबो जोङो आरो न'खरखौ बेंनो बा न न'खर न'नि बिथाखौ बेंनानै लाखिनो बा मोसौ मोसानिफ्राय बारग'नो थाखाय जोङो दुमथेनानै जेवरा जायखौ जेवरा होनो जेवरा जोङो दिं दुंथेनानै लायो बे औवाजोंनो जोङनो बुंथियो। बेनि उनाव जोङो आरो आबाद मावनायनि बिथिङावबो जोङो बे औवाखौ माने आबाद मावनायनि आइजें महरै जोङो बाहायो जेरै ओ हुखेन
औ।
जोङो नां ओ जुंगाल लावथि ओमफ्राय बेदा ओ लोगोसे जोङो आरो माखासेफोर ओ बे मोसौ-मोसौनो गानहोनो थाखाय मुखा जों बेखौबो बानायो। बेफोरबायदि मुवाखौ जोङो ओ आबाद मावनायाव बाहायनायाव जोङो औवाखौ बाहायो थिग बेबायदिनो जों आरो औवाखौ जोङो ना हमनाय आइजें बादायनायावबो जोङो बाहायनायखौ जोङो नुनो मोनो। थिग जोङो खखा हेबनाय खाखि हेबनाय। लोगोसे आरो सेन हेबनाय बेफोरबायदि हाबायाव फल' हेबनाय बेफोरबायदि जोङो मुवाखौ जोङो औवाजोंनो हेबनानै लायो आरो जोङो माखासे समाव जों बेबायदिनो दैमाफोराव बा दैयाव ना हमनानै बेजोंनो जोङो जायो बिनि उनाव जोङो आरोबाव औबवा बाहायो होनोब्ला जोंनि हाथा बे ओंखाम एरनो बा जोङो गोबां मुवा गिदिर बासनफ्राव जोंङो ओंखाम सङोब्ला बेखौ एरनो थाखायबो जोङो जायखौ खादौ होनो बेखौबो जोङो औवानिफ्रायनो बानायनानै लाहायो आरो नोंथां औ ओमफ्राय जोङो संग्राय सान्द्रि माइ जावनो थाखाय बा माइरं सालिनो थाखाय जोङो बैफोरखौबो जोङो औवानिफ्रायनो बानायनानै लायो आरो नोंथां।
नंगौ
औ
अब्ला नोंथाङा बुंलांखाबाय जोङो गोबां समाव जोङो औवाखौ जोङो नांगौ जायो जोंनि जोनोमनिफ्राय थैजासिम जोंनो नांगौ जायो होननानै नोंथाङा फोरमायखालांबाय जों बोरै थैजासिम नांगौ जायोब्ला जोङो गोथैखौ बाननोबो जोङो न'खरनि फ्राय लांनानै जों गोथैसालियाव जाना थांनायावबो जों औवाखौनो बाहायनाय जायो नङा होमबा नोंथां जेरै जोङो बनानै लांब्ला जों टगथा बाथाम लहाफोरजोंथ' जों बाननानै लाङा नङा होमबा। जोङो-जोङो गासैखौबो समाव जोङो बे औवाजोंनो जोङो बाननानै लांना जोङो गोथैसिखौ जों गारिनायखौ जों नुयो आरो।
औ
आरो बिदिनो जों बर'फोरा ओ गोबां समाव जों बाहायो नोंथाङा बुंलां होबाय जों आथिखालावसो जोङो पाक्कानि न'आव दोङो नङा होमबा ओ गोदो समा जोङो पाक्कानि न' गैयामोन अब्ला बै समाव जोङो औवाजोंनो न' बनायोमोन। औवाजोंनो जोङो दां दालां बनायोमोन नङा होमबा। हाथे गो-गोदोथ' जोङो गोबां जायगाफोरा जोंनिया जौगायाखैमोन नङा होमबा। बै समाव जोङो औवा जोंनो जोङो ओ दालां बनायनानै लायोमोन दंग' दैसाफोरखौ गोजेदोनो। आरो गाव-गावनि न'फोरावबो जोङो वाल होनानै जोङो लायोमोन आरो सेकर दुमथि फिनानै जोंनि न'फोरखौ साजायनायखौ जोङो लाय बानायोमोन आरो।। आरो जों बुंनो थाङोब्ला जों औवाजों जों गोबां जोंनि न'खरजों लोगोसे जों लामा सामाफोर खौबो जों गोबां साजायहोनो हायो नङा होमबा जोंनि औवानि गेजेर औवानि गेजेरजों जों गोबां न'फोरखौबो जों साजायनायखौ नुयोमोन। गोदो जोङो बिसनायाव जोङो उन्दुफेरनो मोनाखैमोन। जोङो बै औवाजों जोङो दानफ्रुनानै औवाजों जेरै ओ मा होनना बुगो उदै दानफ्रु जोबनानै जों बेखौ मा होनो हेब-हेबनानै जोङो बि बि बैसङावसो जोङो उन्दुनो मोन्दोंमोन आरो गोदो जोङो ओ जोब माने बिसना होनायावनो जों उन्दुफोरनो मोनबोदों आरो गोदो उन्दै समाव। जों बिदि औवाजों बनायनाय बिदि हेबनायावसो जियावसो जोङो उन्दुबो मोन्दोंमोन आरो आरो लोगोसे जोङो गोदो समाव जोङो बेखौ जोङो औवाखौ गेलेनाय जेरै बेलागुर लुनायफ्रावबो जोङो होयोमोन आरो आथिखालावबो जोङो बेलागुर सावनायाव जों औवाफोरखौ जोङो बाहायो बेनिबो गोबां ओंथि दङ नङा होमबा। जायखौ जाख्ला बनायनानै जोङो बै बेलागुरखौ जोङो बानायनानै जायोमोन आरो नङा होमबा नोंथां। गेजेराव जोङो खुन्था गेजेराव जोङो बिदि जोङो आंखि गोनां जायखौ जोङो गाथा गानो हाथावना बायसा खालामनानै जोङो बेलागुरखौ बिदि खालामनाय जायो आरो। बिदिनो जोङो नोंथाङा बुंलांनाय बायसा जेखाइ खबाय जोङो सान्द्रि दाला बेफोरखौ जोङो बै औवानिफ्रायनो जों बानायनानै लायो। आरो लोगोसे सि खबाय जेखाइ बेफोरबो जोंनि बर'फोरनि गोदो गोदायनिफ्रायनो बाहायबोनाय आइ बेफोरबो मोनसे आखाइजों बानायबोनाय बेफोरबो मोनसे आइजें आरो
नांगौ।
बर'फोराथ' जोङो दासिमबो जोङो बैखौ बाहायो जेराव नोंथाङा बेखौ मख'नाय जादिया बेयो जोङो माइ हानाय समाव जोंदि माइखो एरनो थाखाय जोङो हुकेन होनना बुङो नङा होमबा। खौ जोङो बायनाय जायो आरो जोङो दुब्लि फोथारनिफ्राय जोङो माइखौ बाननानै लाबोबा जोङो जेरै हुलाबारि होननानै बुङो नङा होमबा। बेफोरखौबो जोङो बाहायबोयो आरो बर'फ्रा आरो दासिमबो बाहायो बेखौ थिग बिदिनो जोङो दुब्लि फोथाराव हाल एवनो थाखाय नांगोल नङा होमबा। नांगोलखौबो जोङो बैफोरनिफ्रायनो जोङो औवानिफ्रायनो जों बानायनाय जायो। लोगोसे आम ओ लोगोसे जोङो मोसौखौ होनो थाखाय जोङो थखन लायो नङा होमबा लाव थि बेबो औवानि दानाय। बेखौबो जोङो बाहायनाय जायो थिग बिदिनो जोङो ओ मै होनो थाखाय नङा हबा मै होनो थाखाय जोङो बेखौ मै होनो थाखाय जोङो बेखौबो जोङो बाहायनाय जायो औवाखौ नङा होमबा आरो बेजों लोगोसे जोङो औवाखौ ओ जाखोला जेरै नोङो फिथाइ सामथाइफोरखौ नोङो गोजौ बैसांनिफ्राय नोङो हाननो हायाब्ला। बेखौ जोङो जाख्लानि गेजेरजों बा जाख्लानि मददजोंबो जोङो ओ गाखोनानै जोङो फिथाइ सामथायाइखौ जोङो हाननो हायो आरो नोंथां। बेबो जोंनि थाखाय जोबोरनो मोजां आरो जों बर'फ्रा गोबां बुस्थु समावनो जोङो औवाखौ जों बाहायफ्लेबाय थायो। हौवाखौ गारनानै जोङो जेबो खामानि मावनो हाया आरो गोदो जोङो जोंनि न' न' मोसौ गुलिफोर खौबो जोङो हौवाजोंनो जों बानायनानै लायो। थिग बिदिनो जोङो ओंखाम सलिखौबो जोङो बिदिनो जोङो औवाजों बानायनानै लायो जायखौ इसिं न' होननानै बुङ नङा होनबा। ओंखाम संग्रा बेखौबो जोङो औवाजोंनो बानायनाय जायो। गोदो जोङो न'खौ थोरि बा नाराफोरजों जोङो न'खौ बानायनाय जायोमोन नोंथां। आथिखालाव जोङो खम नुलांबाय आरो बेफोरनि थाखाय जोङो औवाखौ एसे खम बाहायो आरो जोङो जोंनि सिटि नोगोरफोराव जोङो बेफोरखौ खुन्था महरै जेरै न' बिल्डिं बानायनायाव जोंङो बेखौ सुंथाग्रा हिसाबैलै फ्लरखौ बनायनायाव सुंथाग्रा हिसाबै जोङो बाहायनायखौ नुयो आरो नोंथां अब्ला नों बिथाङा एसे फोरमायनानै होबावदो जोंनि औवाया जोंनि थाखाय मानो गोनांथिथार
उम औ नोंथां बेखौ जोङो बुंनो थाङोब्ला मानोना आ जोङो गावनो न'आवनो गायनानै लानो हायो बेखौ जोङो गोरलैयैनो मोननो थाङो। आरो बियो जोङो बेखौ बाहायोब्ला जोंनि थाखाय माने जोबोद मोजां। जेनेबा जेबो बे बेनि बाहायनायाव जोंहा जेबो खहा गैया। आरो जों बे बेखौ माने बेसेन गोसा नङा बेखौ बाहायनायाव। बेनि थाखायनो जोंनि न'खरफोरा माने गोदो गोदायनिफ्रायनो जाय समाव जोङो जोंनियाव माने लहा बायदिसिना थिं प्लास्टिक बेफोरबायदि बाहायनाय। गैयामोन माने बै समावनो जोङो बेखौ माने जोंनि थांना थानायनि बा जोङो हाबनानै थानो हाबसुनानै थानो थाखाय जोङो न'आव सफ -बा न'फोर जोङ बानायनायाव जोङो बेखौनो सायख'नानै लाबोदों आरो बेखौ सिगां गोदोनिफ्रायनो अ मानोना जोङो बेखौ गावनो न'आवनो गायना लानानै जोङो बेखौ दाननानै जों न' बानायनो हायो लोगोसे जोङो ओ गोरलैयैनो मोननो थाङो बेफोरनि थाखायनो
औ
औ होनबा नोंथां जोङो सावरायनायखौ बेखिनियावनो दोन्थ'नोसै नोंथां
औ गोजोनथों नोंथां नोंथांजों सावरायनानै जोबोद गोजोननाय मोनबाय
नंगौ थारैनो नोंथां